औ
हेलौ नोंथां हेलौ
खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां नोंथांमोना नेटवर्क प्रब्लेम नामा नोंथांनि रावखौ खोनागासिनो दङ आङो
औ प्रब्लेम जा औ
अ नोंथांनो नोंथांना एसे नेट प्रब्लेम जादों जानो हागौ नोंथांनि रावखौ खोनागासिनो आं हेलौ हेलौ
जिथु प्रिट हब उलाय ना हेल' लौ अ जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै दायो दाउ अमा फिसिनायनि सायाव जेरै भिदि फिलु फिलानि सायाव औ थ' होमबा आं बुंग्रोनोस
औ औ दे बुंलाय
नोंथांनो फोरमायन जोंनिथिं बिहाय जाय ओ आरो खालामनाय जायो ओमफ्राय दा आरो ब-बयलारखौ जोंनिथिं माबायदि
औ
खोनादोंना खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों ओ नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लेम जादोंदां ओ एसे ओ बारा खोनानायाव स्पस्थ' जायाखै हेलौ
अ हांसो बिदिनो बयलार ना हारि फिनाय जायो खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
नोंथां औ आं नोंथांनो फोरमायना होनि जे बयलारखौ माबायदि फियो जोंनिथिं द गिबियावनो मोन मोनसे जायगा बनायबाय आरो नोंथां न'आव ओमफ्रायो बेयावहाय ओमफ्रायो माने बा लगायो बिदिनो माने रोखा रोख खा आरोना ओमफ्रायो बिनिफ्राय लगायनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय बयलारखौ जोङो लाबोसिगोन आरोना ओमफ्राय लाब लाबोनानै बेयाव बेंसिदा गुदुं जानायनि थाखाय होयो माने बे बाल्बखौ ओमफ्राय ररा थु होनानै ओमफ्रायो जो-जोङो ओमफ्रायो बे बयलारखौ बिजि होसिगोन आरोना ओमफ्रायो जानाय नि थाखाय बिसोरनो दाना हारि बिदि होसि गोन आरोना ओमफ्रायो बिदिनो होनानै ओमफ्रायो बिसोरखौ गोदोर जायागौमानि बिदिना आल लानानै फिबाय थासिगोन आरोना ओमफ्राय दा बिसोर बिसोरखौ फिनानै ओमफ्राय बिसोरो गोदोरै दिनो दे माब्ला ओमफ्रायो बिसोरखौ जोङो फालांगि खालामनानै एबा फाननानै इदिनो जासिगोन आरो लासिगोन आरोना फैसा ओमफ्राय बेनिफ्राय बिदिनो फाननानै ओमफ्राय बेलेगफ्रा बायनानै लांसिगोन इदिनो गोदाहैसिगोन इदिनो फानसिगोन आरो बे बेखौनो जोङो बायनानै जायो आरोना ओमफ्रायथ नोंथांमोननि थिंलाय बिदि फि गोनना फिया जोंना दाउ अमाफोर
ओ नंगौ नोंथां बियो जोंनि एबा बर अमा फिसिनायानो जोंनि मोनसे ओ फालांगिनि बाहागो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंनि गामि ओनसोलाव आथिखालनि मुगायाव गोबां रोखोमनि माने दाउ बोरमा फिसि बायदि रोखोमनि फिसिनाय मोनसे फालांगियारि बायदि जानानै फैबाय जेरैहाय जोंनि गामि ओनसोलाव गामि ओनसोल जोंनि नखरफ्रोमावबो नोङो दाउ अमा बोरमा माने बेखौ माने मोनखाथारगोन बा फिसिखाथारगोन आरो दिनैनि दिनाव बा आथिखालनि दिनाव दा जोङो बुंनो थाङोब्ला आ जोंनि ओ बर गामियाव मोनफ्रोमबो नखरावनो माने बेबायदि जिब जुनार फिसिनायनि मोनसे आ हाबाफारिया थायो जेरैहाय जोङो अमाफोरखौ फिसियो जेरैहाय जोङो गावनि न'खरनि एबा गथ गथायनि गाननाय जोमनाय बायदिसिना माने जानाय लोंनाय देलायनाय बायदिसिना ओ बेबायदि माने ओ रां सरसा सुंसनो थाखाय जेरैहाय ओ जेरैहाय जोंनि नखराव जुदि मानै अमा फिसियोब्ला बे मानै अमाखौ फिसिनानै जोङो जुदि दि ओ गु मास एबा जि मास बा जिसे मास बेबायदि फिसिनानै बे अमाफोरखौ फाननो हायोब्ला जोङो माने थामजि रोजानिबो सायाव माने जोङो रां आरजिनो हायो बे थामजि रोजा रां जोंनो जों माने नखरनि जेरैहाय गथ गफोरखौ फरा फोरोंनाय नखरनि जानाय लोंनाय गाननाय नाय जोमनाय बायदि बिथिङाव माने जों बेफोरबायदि खरसाफोरखौ खालामनाय जायो आरो जेरैहाय दाउ फिसिनाय नोङो जुदि मोजाङै माने दाउ फिसियोब्ला जोङो माने बै दाउनिफ्रायबो जोङो गोबां रोखोमनि माने रां आरजिनो हायो जेरैहाय अमा फिसिनाय होनना बुङोब्ला नाथाय जोंहा बेवहाय माने अमाफोरखौ जोथोन लानायनि मोनसे सिस्टेम बे सिस्टेमफोरखौ जों रोंनांगोन जेरैहाय सम मथे माने फेलौनि मुुलि होनाय सम मथे भेक्सिन होनाय आरो भिटामिन होनाय बेबायदि जोङो माने जोथोनखौ लानो
नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां